नोंथां खोनादों आंनि माथोखौ अ नोंथां नोंथां अ नोंथां मोजाङैनो दंना?
मोजाङैनो दंङ नोंथां मोजाङैनो नोंथाङालाय माबोरै?
औ आंहाबो मोजां नोंथां
औ बोथोरफोरा मारैदिनै
बोथोराथ' दिनै दोमैलु लु।
औ औ बारा बिदिबा बांद्राय गरम नङाना? दिनै बोथोरा
औ गरम नङा गरम नङा।
औ दे होमबा जोङो अ दैयाव मोननाय माखासे जोङो ओ जाग्रा ना बा एम्फौ एनला बायदिस जोंहा दैयाव मोननाय। बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायनोसै आरो जोङो मा मा रोखोमनि ना मोनो। दैयाव जोङो। मा मा रोखोमनि ओ जाग्रा ओ एम्फौफोर मोनो दैनिफ्राय ओ।
दे होमबा। जागायग्रोनोसै नोंथां अ दैयाव मोनबा बाथ' जोंना बर'फ्रा मेरला जे जिब जुनार बुंनो थांबोला। मोनो अ जों। बुंनो थांब्लाथ' नायाथ' गोबां रोखोमनि ना दोङो। बेनि अनगायबो जेरै ना खां इंखाउरि दं। बेफोर जाया आ जोंनियाथ' दा बुंनो थाङोबा हाखर हाला जा दैमा दैसायाव बेफोर गासैबो मोननाय थाङो। आरो जोंनियाथ' दा दे दे होनब्लाथ'। दा दैज्लां बोथोर फोथारावथ' जोङो खांख्राइ आरिखो खुसिया खांख्राइ इनखावरि गोबां बिबांनि नागिरनो थांबोला मोननाय थाङो आरो।
नंगौ।
अ दाथ' दैज्लां बोथोराव अ नों नुनो जों नायनो थांब्लाथ'। खांख्रा मेलला जायो बे टाइमाव बिदै दैयोना।
औ नंगौ दाबायदि समाव बाहेरायाव ओंखारनानै थायो आरोना नोंथां खांख्राइआ।
थारो मोनो बिसोरो।
औ औ दैयाव ओंखारनानै थायो।
ओ थे औ गुदुंङाव थायो अह थाया दाबादियाव ओंखारबोयो आरो बिसोरो ओरैनो नोंथांमोननिथिंथ' दैमा दैसा दं हाख, खरहाला दं माबायदि रोखोमनि ना मोननाय जायो माबायदि जानाय जायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हाग
औ नोंथां ओ मोनो जोंनियाव बो गोबां बिदिनो हाखर हालाफोर दंङ बा दैमा बोहैनाय अखा हायोब्लाा बोहैयो। बा अखा देरोब्ला जोंङो दैस दैमा गिदिर दंङ बे दैमा गिदिरनिफ्राय माने बोहैबोनाय ओ लोमसावनानै बोहैबोनाय। दैमाफोर दंङ आरो। बैस बै समाव माने गोबां रोखोमनि ना मो ओ फैयो। सिरि ओ ना गोरि, नास्राय, फिथिख्रि ओ ना मावा सिंगि मागुर ओंख ओ सल बारालि माने बेफोर गासिब सिबोना जोंङो मोननो मोनो आरो। बेखौ ओ माखासे सु समाव जोंङो जे जोंबो सारनानै हमो। ओमफ्राय जोंङो आरो सि सेन, खखा ओ खाखि बेफोरबायदि खामानि जोंङो बा हमो आरो हमनायखौ नुनो मोनो। मानोननो मानोना बै समाव माने दै देरनायजों जोंङो दुब्लि फोथारफोराव। सायो ओ बेबायदिनो हमना लाबो नानै जोंङो ओ ना फिसाफोरखौ जोंङो बांसिन इनै ओ गारसननानै जाफैयो। खारै ओंख्रि संनानै ओ जेरै ओ जेरै। ओ सजना बिलाइ मैथा गोखै मैथा गोख दा बेफोरजों माने जोङो ना फिसाफोरखौ बांसिन बेफोरजों जानो मोजां मोनो आरो दा बिनि अनगायै ओ। बेनि अनगायै जोङो आरो ओ सल नाफोरफोरखौ जोङो ओ बिदिनो ओ मैथाफोरजोंबो जायो।
ओ सल नाखौथ' जोङो नोंथां सल नाखौथ' जोंनिथिं बांसिन थ' थाइगिर फिथाइदो जानाय नुनो मोनो आरो बांसिन थाइगिर फिथायदो फिथाइजों मो जां जायो आरो
ना नोंगौ माने औ फल ना मोनोब्ला बै थाइगिर फिथाइ बेफोरखौ गोसोखांग्रोयो आरो माने सल सलना मोनोबाथालाय औ जोङो माने थाइगिर फिथाइजों जागोन ओरैबायदि जायो आरो माने ओमफ्राय बिदिनो जोङो बेफोरजों बांसिन जानायखौ नुनो माने गोथावबो जायो नालाय।
अ नंगौ नंगौ दाथ' ओ ओ जोंनि आ बर' आइजोफोराथ' बांसिनानो बर' हौवासा आइजोफोरा बांसिन ना आरिफोरखौथ' जोंनिया गामि गफ यावथ' बायना जानायखौ नुनो मोना। गासैबो नाहा हाखर हाला बिलोनिफ्राय गुरनानै जायो जोंनिया बुंनो थांबोला आथिखालावथ' आरो जोंनि जानाय बेसादफोराथ' बर' माहारि माने बायना जायाबाबो हाखर हाला जा मिथिंगानि बिखानिफ्रायनो मो मोनजोबो गासैखौबो जेरै नों फिथाइ साम फोरनिफ्राय जा मैगं थाइगंनिफ्राय दा ना हारि बिलोफोराबो गाव गावनो उजि ओ सोरजिजानाय बेफोर
नोंगौ
दा जोंथ' दाथ' बर' आइजोफोरा जोंनि बे दैज्लां बोथोर टाइमाव बांसिनानो फोथाराव ना गुरनो थाङो गुरुनो थांब्ला जेरै जों खांख्राइ जा इंखावरि जा बेफोरखौ लाबोना मावा बिथिख्रि सें, गोरि, सल बेफोरबायदि मागुर बेफोर नाखौ बांसिन मोन थांङो आरो बे हाखरफोर जा फिसा फेनला हाखर बे दुब्लि फोथाराव दुरखला माने लाबोना जानाय जायो आरो बांसिन।
औ नंगौ।
जोंनाथ' दा आरो जानाय होनब्लाथ' जोंनि फिसा नाफोरखो बांसिनानो जोंनि बर' आइजोफोरा जारि बिलाइफोरजों रदबनानै रोसि बानायनानै जायो। बा थाइगिर जा खोरदै जा बेफोरखौ होनानै बांसिन जानाय नुयो आरो
उम्म नंगौ।
बेफोरजों जाबा जोंनि ओ जोंनि सोलिनो थाखाय मोजांबो। बेफोरबायदि जाबा गोहो मोनो। औ ओ नोंथांमोननिसिम ओ नोंथां नोंथांमोननिथिं बे बेफोरबायदि दुब्लि फोथार बिलोफोराव नाफोरफोरखो मोनोना जेरै मागुर जा गोरि जा सल
औ मोनो नोंथां मोनो। माने गोबां ओ गोबां समाव जों बायदि बायदि रोखोम आदबजों हमो आरो माने माखासे समाव आइजोफोरा ओ जेखाइ लानानै ओ गुरहैयो बा मालाबा समाव ओ ओरै बायदि ओ जोंनि बर' आइजोफोरा माने ओ ओंखाम बा ओंख्रि संनो थाखाय माबा मोनसे गैयाब्ला बा जेबो गैयाब्ला माने थाब जों ओ जेखाइ खबाइ लानानै थाब ओंखारलांब्रबनानै दुब्लिफोराव बा बिलो फिसाफोराव माने गुरब्रब नानै लायनो हुदाया दं आरो जोंनि गेजेर बेयावनो जोङो बायदिसिना रोखोमनि जेरै ना फिथि ग्रि ना मावा लोगोसे नास्राय गोरि बोथिया ना। बेफोरबायदि नाखौ माने मोनबोयो। बे लोगोसे जोङो ओ सिंखावरि ओ दाथ' दुर जोङो गांजेमा खांख्राइ बेफोरखौबो लोगोसे मोनबोफायो। ओ मोनबोफायो बेबायदिनो जोङो लाबोनानै सं संनानै जाफैयो। जों खांख्राइफोरखो बांसिन ओ बाथोन जानानै मोजां मोनो जेरै गंगा- गंगार ओ गं- गंगार दुन्दिया जों ओ बाथो देनानै जानाया माने जोबोद गोथाव जायो आरो दैज्लां बोथो र माने ओ
ओ दै दैज्लां बोथोराव ब-बर' जोंनि बर' मान मोजां मोनो खांख्राय जाये इंखावरिखौ माइ गायनो थांबोला हमना लाना ओमफाय बेफोर दांनाय ओंखाम ओंखाम सोमनानै बाथोन देनानै जायो आरो। बेफोरबायदिनो माइ गायो, औ। दाथ' दाथ' दैज्लां बोथोरावनो जो- जोंनि ना नायाव गोबां बिबांनि बारिया जोंनि बर'फोरनिया दाथ' दुब्लि फोथाराव जोंनि गामिखौ फोरसो बेफोरखौ गुरना जानायखौ नुनो मोनो। फिसा फेनला नाखो मोनो टाउन सहराव थानाय, दाथ' मोननो मोननो थांला बेफोर बेसेन होबाबो मोननो थांला, खांख्राइ होनबोला नों खुसिया आरो बेखौथ' गोबां ओ दंग'नि माबाफोरनो लेथ्रा लेथ्रिखौमोन ओजोंनो जि फोथार आरियाव मोननाय थाङो, हाखर हालायाव बेफोर खुसियासो मोजां मोनो
हाख' जोङो माने गामियाव मोननायफोरासो माने गुबै माने मिथिंगाजों देरनाय ओमफ्राय जायफोरा दायो जोङो टाउनावबो मोनो नाथाय बैफोर टाउनाव, बा नोगोरफोराव मोननाय, ओ खुसिया मागुर, सिंगि बेफोर माने, गासिबो फिसिनाय, बा हाखराव हाखराव फिसिनाय बा बायनाय बायदिसिना भिटामिन गोनां दाना होनाय बा मैला, बायदिसिना ओ मैला ओ मुवा बेसाद, होनानै फिसिनायसो आरो बेफोरो माने औ नंगौ औ जों बै औ नंगौ नंगौ माने दैमायाव मोननाय बायदि बन्थ' थाया आरो बे बेफोरो ओ औ नंगौ उम
दाथ' जों बुंनो थांबाथ' आथिखालावथ' नाफोरखो जोंनि बायना जानायखौ नुनो मोनो सालानिफोरखो, बांसिनो आरो जोंनि बर'फ्रा बेफोर हाख'रालानिफ्राय गुरना जानायनि अनगा फिसि फिसिबो आथिखालाव नुनो मोनो जेरै जोंना, ओ जोंनि पामप्लेट ना आरिफोर कमलकाट, रौ, मिरगा, बे बेफोरखौ फिसि बेयो
उम नोंथां मोननिथिं ओ नोंथां नोंथां मोननिथिं, बिदि ओ माने ना गुरहैनो हानाय ओ जाम्फैफोर बा ओ बिलोफोर दङना गैया?
अ जोंनिथिंथ' बाब, बांसिन हाखर हाला दं आरो दैमा मोनसे दं आरो बा बाखिन्थ' बिदि फोथारफोरावसो गुरैयो बिदि बिलो गिदिर गैया जोंनिथिं। जोंनो दैज्लां समावल'सो जोंनिया दैज्लां समाव बे फोथाराव गुरैयो जोंनि आइजोफोरा बिदिनो आरो दैज्लां बोथोर गैयाबाथ' मेसे गोजां बोथोरफोराथ' दैमा आरियावनो जेखाइ गुरैयो।
औ
आरो दा बुंनो थांला जोंनि दैमा जा हाखरा जा जों साम'खौथ' गोबां बिबांनि मोननाय जायो। आरो साम'आथ' जाया जोंनि मेग मेगननि थाखाय खायाइबो जाबोला मोजां सामखो सामखोथ' गिदिर फिसा बेदि जाथोननि दङ।
नंगौ नोंसिनाव मा मा मा मा रोख खोमनि सामुखौ मोननो नोंथां
अ जोंनिथिं मोनसे दैमानि जागा मोनसे दंग' दं बेयाव फिसा फिसा साम' मोनसे मोनो आरो जोंनि हाख खरफोरावथ' एसे मिडियामनि गेदिर गेदेरफोर मोनो। आरो दैमाफोरावबो किसुमान गेदेर गेदेरबो थायो बेबायदि माने रोखोम रोखोमनि दं। साम'फोरा गिदिर फिस
नंगौ नंगौ औ मोनसेया खिबु गैयि गुसुं जाहैबाय साम' ओमफाय आरो मोनसे जादा जाबाय खिबु गोनां गोलाव जायखो सामु सामु गुबै नामा होनो बे
अ अ साम' साम' गोद दोरखौथ' जोंनिथिं दिहुननानै एवना जानाय थाङो बाखि फिसाफोरख अ साम' लादायखो
औ बे गिदिर गिदिरा सामुलादाय जोङो बेखौ दिहुननानै ओ बायदिसो गाव गोजो एवनानैबो जानो हायो। जों मैथाफोरजों संनानै जायो जायोब्लाबो जोबोद थावो आरो बेयो गोथाव जायो औ
दे होमबा औ औ नोंथां होमबा दोन्थ'नोस नाबा नोंथां औ जागोन दे नोंथां दे गोजोननाय थांबाय नोंथांसिमबो।